औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दा नोंथाङा
औ आं दा मा मा खालामदों नोंथां
मा खोनाख आखौ
एसे मोजां खोनादों बहाबा बहाबा
नोंथाङा आंनिखौबो खोना खोनायाखै
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ नों बुंलाय म मा होनो कल खालामनो
औ दा आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे बाथ्राखौ लानानै औ कल खालामदोंमोन आं रा सावरायनो होननानै बेनो जाहैबाय बर'फोरनि बाथ्रा भाव बेनि बागै एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथाङा सम मोनगोन ना
सम होनो हागोन दे नोंथांमोन
औ औ बयबो हारियानो गावब गाव राव बाथ्रा फाव बेबायदि दङ आरोना जोंनि बर'नि औ जों बर'नि गेजेरावबो बाथ्रा भाव दङ बेबादिनो ओ गामिनि मानसिफ्रा गामि गफानि मानसिफ्रा गोबां माने माबा माबि ओ खर्मफ्राव बा हाबाफ्राव बाथ बाथ्रा फाव बाहायो ओ बे औ जेरैहाय अनला खारियाव आगान थायै बे अनला खारियाव आगान थायैजों जोङो ओ माने सा साज्रां बाथ्रा एबा ओ थार नङै बेसेन गैज जायै बाथ्रा बुंनाय बेखौनो अनला खारियाव आगान फथायैजों जों जोङो रुजुनाय जायो बुंनाय जायो आरो ना औ अनला खारि औ अनला खारियाव जेरैहाय लाव लाव जेबो माने आगान खख्लैबाबो आ-आगान थाया आरो बेयाव अनला खारियाव औ माने औ अनला खारिया सा साज्रां एबा जाथारै रावफ्रा अराय दिननि थाखाय नंगौ जानानै थाया आरो बिदिनो राव रावखौ ओ रावबो बेसेन होआ आरो बे नंथारै बाथ्राफोरखौ औ बेखायनो अनला खा खारियाव आगान थायैजों बे बाथ्रा भावखौ रुजुनाय जादों आरो।
औ नंगौ नोंथां
आरो औ आ आरो जोङो आदा नांग्रां बाजै सिग्रां बे बाथ्रा भावखौबो जोङो ओ बुंनाय खोनायो गामिफ्राव गामिनि बोराय बुरैफ्रा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ आदा नांग्रां बाजै सिग्रांङा जाहैबाय जोंना खायसे खायसे मानसिफोर थायोना ओ दलद थानो रोङै औ दलद थानो रोङै मानसि ओ जाथारै आरो गावनि थाखाय नांथारै हाबा मावनाय दिन्थियो बे बाथ्रानि फावखौनो बाहायनाय जायो आरोना औ माने मावनाङै मावनाङि खामानिखौनो बिसोरो मावनानै दिन्थियो आरो औ मावब्र'लाबायो आरो
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां
खायसे मानसिफ्रा बिदिनो थायो।
औ
औ माने औ गासैबो गासिबो गामिफ्राव साफा नङा साफा मानसि थाथारो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ सासे नङा सासे थायो आरो माने मा होनो मोनसे गामियाव सासे नङा सासेबाबो थाथारगोन आरो बेफोरबायदि मा होनो मावनाय औ
औ आरो दंबावो गोबां दङ बिदिनो थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय ना
औ औ नों
बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों आरो जेराव थुरि हाग्रा थायो बे जायगायाव मानसिफ्रा थुरिखौ हाहैनो थाङो ना आरो थुरिखौ हाखांनानै बाननानै लाबोनो औ बाथिबो लानानै थांखायो।
औ
नङा होमबा औ आरो बेनो जायनो जाय मुवाखौ नांगौ जायो ना औ बे मुवाखौ बेयाव मोनगोन बबेयाव मोना बेखौ नायगिरो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ ओ जेरैहाय ओ मा होनो रुजुनानै न'आव हाबा होनांगौ सेंग्रा ओ थाब्ला बे सेंग्रानि जरा खालामनो थाखाय ओ बबे गामियाव सिख्ला दङ बबेयाव दङ बे बेखौ ओ माने संहैनो ना नङा होमबा बिबान लांब्ला औ बिबान लांब्ला बे बाथ्रा फावखौ माने बोराय बुरै फ्रा बाहायनायखौ जोङो खोनाबोयोना।
औ औ नंगौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय आरो माने बेफोर बाथ्रा फावफोराहाय माने जों माने डाइरेक्ट औ दडाइरेक्ट जों माने बुंनो हाया नालाय माने खेंसालियै बुंनाय बुंनाय जायो आरो जेरैहाय आरो बिदिनो जोंना जोंनि गेजेरावथ' माने गोबां बाथ्राबाव दं माने बाथ्रा इफोरबायदि बुंनाय दं माने बुंबाबो बुंजोबनानै फोजोबनो हाया आरो जेरै सिखावनि सालाया खान्दा बेफोराव माने सिखावनि सालाया खान्दा होन माने जाय मानसिया माने दाय मावनानै माने गावखौहाय माने एखोमानो थाखाय माने गुबुननि सिगाङावहाय गुबुननि सिगावहाय गावनि मा होनो दायखौहाय खोबथेनोबा माने लाखुमानो थाखाय माने गुबुनखौहाय माने मुं सुनानै बुंगोन माने गावनि बै बुंनाय बाथ्रानि गेजेरजोंहायनो माने गावदाय मावनाया माने ओंखारहैयो आरो बिनि बे बाथ्रा भावखौ बाहायनायखो मा होनो बिदि मा होनो बिदियाव बाहायनाय जायो आरो बै बाथ्राफोरखौ सिखावनि सालाया खान्दा होननानै माने लाख लाखुमानो लाखुमानो सानसेयावबो लाखुमानो सानसेयावबो माने गावनि माबायानो माबाया ओंखारहोयो आरो दाय मावनाय बै बाथ्रायाहाय ओंखारहैयो आरो औ औ
औ जिबौआ औ औ जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननाय बाथ्रा भावबो दङ नङा
औ नंगौ दङ माने बे खौ ओरै बुंनांगोन आरो जेनेबा सिखावा सो सिखावा सिखावखौ सिनायो इफोरबायदि जा गोन आरो नङा औ औ औ औ औ नंगौ। बेयाव बाहायनाय जासिग आरो बे बाथ्राफोरखौहाय आरो जोंहा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेखौथ' माने गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा माने मायबा मोनसे जिनिसखौ मोननो लुगैबा माने गुबुननिफ्राय मोननो लुगैनाय माने मोनैनि सिगांनो माने बाहागो ला खानाय बेफोरखौनो जों बाहायनाय जायो बे गोजौ मोफौ हायाव बाहागो होननानै। आरो बिदिनो गोबां न'आव जा सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय बे बाथ्रायाबो सोलिबाय थायो नङा होनबा नों थां जोंनि जोंनि माबा गेजेरावहाय माने मोनि जिनिस खौबो मोननो लुगैनाय बेफोरखौ माने फोरमायनाय जायो बे साल खुनथानि रोदा नागिरनाय
औ गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेफोरबो
औ।
औ माने थांखिया जाफुङैयावनो औ थांखिया जा फुङैयावनो माने बाहागो खालामग्रोनाय
औ औ नंगौ।
औ औ ओ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा।
ओ दासिमबो जोंनि गेजेराव बाहायो आरो बे बाथ्रा फावखौहाय माने ओंखारनाय खानसेया हाबफिननो रोङा बेफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। खोनायोबो आरो माने ओंखार माने मोनसे बाथ्राया ओंखार ओंखार खाबाय जेब्ला माने नोंनिफ्राय बा आंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जेनबा बे बाथ्राया ओंखारबाय माने बे माब्लाबा माने जोबनानै थाङा आरो माने गुबुननो खिथाबा माने गुबुन सासेया माने गुबुननो फानसे बारा खिथाहैलाङो आरो बिदिनो माने बाथ्राया माने इदिनो लाङो आरो माने बै बाथ्राया जोबनानै थाङाबा गोमनायनि थाङा इफोरबायदियाव माने बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ नोंथां थारैनो।
औ। आरो जोंनियाथ' आरो दंबावो गोबांनो हाबानि हाबानि बेलायाव बाहायनाय जेरै - मा होनो सिखा गोदाना सान थाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रायाबोथ' माने बाथ्रा भावाबोथ' माने गोबां सोलिफ्लेबाय थानाय नङा होमबा नोंथां!
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जा मा होनो बे सासे आइजो बा सासे हिनजावनि आखल आखुखौ मिन्थिनो थाखायबा माने बे बाथ्रा भाव बाहायनाय जायो आरो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम एफैबाय सोदोबखौहाय माने जों जोंनि माने सासे मानसिनि आखल आखुखौ मिथिया नालाय गोदान समावहाय माने जाम्बासो मिथियो नालाय। बिनि थाखायनो बैखौ बाहायनाय जायो आरो जेरै सिखाया माने गोदान समावहाय माने जेरै गोबौ जायो बा माने दाहार जायो बिदि मा होनो बै सिखाया जुदि मोजां ना गाज्रि बेखौहाय माने जों साननै सानथाम बाहायबासो मिथियो नालाय थिग बेबादि बिदिनो बै मा होनो सासे हाबा जागोदान बा सासे आयजो गोदान हिनजाव गोदान बेफोर जिखौ माने बेनि आखलखौहाय माने जों दान मोननै मोनथामनि उनाव मिथिनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ नोंथां।
औ।
थारैनो सैथो बेफोरो औ दा जोंना गोबां दंबावो बिदिनो नङा होमबा? गराय नुब्ला सिं बायो होननाय बाथ्राफ्रावबो दङ औ ओ जेरैहाय जों थाबायना थांबाय थाबाय ओ बिब उनाव गारि बा मटरफोर लोगो मोनबाय गुबुन फैबाय थानाय अब्ला जोङो ओ थाबायनोनो हाया जायो थांफानो लुबैयो नङा होमबा औ औ आरो सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेबायदिनो दङ आरोना ओ सैमा सोंनाया औ औ बाराद्राय बुंग्रा मानसिबो माने गुबै हाबा हाबायाव उदाय रोङा आरोना बारा बाथ्रा बुंबाय थाग्राया औ माने गुबुनखौसो मावनो होबाय थागोन आरो गावा बुंबाय थागोन आरोना बेफ बेफोरबायदि बाथ्रा भावनि गेजेरजों माने बेबायदि बुंनाय जायो आरो
औ माने खायसे बे सैमा सोंनाया अरनो ओरैबायदिबो मा होनो बुंनो हायो मान जोङो माने जाय मान सिया माने बुंबाय थायो माने मा मा मा होनो नांनायनि बारा बाथ्रा बाहायो माने बैफोर बाथ्राया माने बुंबाबो माने बिनि खोथाया रज'वा बा बिनि खोथाखौ लाया इफोरबायदिबो बुंनो हायो आरो जों नङा होमबा नोंथां जेरै खोरोमनाय अखाया जेरै ओं खोरोमनाय अखाया जेरै हानो रोङा ओरैनो खोरोमोल' थिग बेबायदिनो माने बांद्राय बाथ्रा बुंनो माने रज'वा होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो औ औ होनबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'जासिगोन खोमा ना नोंथां
दे दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै नङा होमबा नों
औ औ नोंथाङा ओं दे औ दे गोजोनथाबाय